औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम गिबियावनो।
औ गोजोन।
दासान्दि माबोरै दोङो।
आं मोजाङैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां औ आंबो मोनसे मोजाङानो दङ औ आंबो मोजाङै दङ नोंथांनो ओ नोंथांजों आङो दसे सावरायनो सम नोंथाङा आंनो दसे सावरायनो सम होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों एसे जोंनि बर'नि ओंख्रि बर'नि जामुंनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन। जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जोङो जेरै साम'जों सबाय, अनला खारैजों औवा मेवा, नाफाम ओमफ्राय नार्जिजों अमा। ओ खारदै ओंख्रि ओ मैथाजों ना बेफोर गासैखौबो जोङो। ओ बर'फोर बर' सुबुङा जायो आरो। खांख्राइ ना बेफोरखौबोथ' जाखायो बिदि बिदिनो। जोङो साम'खौनो सबाय जों बोरै सङो होनोब्ला जोङो ओ साम'खौ जोङो जोङो ओ मायाव मोनो होनोब्ला जोङो दैमा हाखर दुब्लि गोथौफोरावहाय मोननायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोङो बेफोराव मोनाबाबो जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनो हायो आरो बिदिनो जोङो साम'खौ लाना फैनानै जोङो साम'आव थानाय धाकोनखौहाय गारनांगौ आरो सेखा बिजौ नङाबा खासि बिजौ फोरजों बेखौ जोङो संनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो बे धाकोनखौ गारग्रोना लानानै आरो साम'खौहाय दाननांगौ आरो ससे दाननानै ओ थाखोनखौहाय गारनानै बिदिनो जोङो दसे समनि थाखाय सोमना दोनथ'नानै औ आरोबाव मोनसे जोङो बेखौ लाग्रोनानै डाइरेक्ट दाना आरोना बेखौ खाननै बा खानसेनि थाखाय सोमना दोनो जाहाथे बेनि जिनिरफोरा खारो आरो बेनि बेखौ बिदिनो बोखांनानै आरोबाव जोङो हुयो मोजाङै हुख'नानै अ दा नो आरो दानानै ओ धाकोनखौ बोखारनानै जोङो भिन्देयाव सोमना दोनथ'यो ओ बेनि जिनिरा आरोबाव जाहाथे मोजाङैनो ओंखारलाङो बेनि बेनिखायनो बेखौ आरो सोमनाय जाथ'यो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ सारायाव ओ साराय गुदुं जायोब्ला जों बेखौ होखानांगौ गासिबो मिथिखायो जेरै जों खारै एसे होनानै जों बेखौ एवफ्रामबाय थानांगौ ओ बेनि उनाव जोङो दसे एवफ्रामखांनानै बेयाव दै होजायो आरो दैखौ होखांनानै जोंनि जा होनो गोनां मस्ला म स्लि फालौ, हायजें, सामब्राम बेफोरखौ जोङो होना होनांगौ आरो बेयाव बेनि उनाव जों दै होबाय, दै होनानै जोङो बेखौ गोदौ होबाय गोदौहोनानै जोङो सबाइखौहाय फारसेथिंहाय रुग्रोना लानांगौ आरो रुग्रुना लानानै जोङो सबाया गेब्लेबाबा जोङो सागंबो साना होजागोन सबायाव बेखौ सागं जाखांनानै जोङो ओ बे साम'आवहाय लखबना होनानै फिन गोदौ होफिननानै जों बिदि साम' खौहाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो साम' बो बेलेक बेलेक रोखोमनि थायो। ओ साम'आ बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो जेरैहाय साम' दाब्ला, साम' लेंग्रि, साम' ल केल आरो साम' लादाय, साम' फाग्ला बायदि बायदि जों गासै साम'खौनो जाया बे साम' लादाय साम' फाग्लाफोरखौहाय जोङो जाया। आरो बिदिनो जोङो साम' लकेल, साम' आरो साम' लेंग्रि आरो साम' दाब्ला खौ जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो जोङो साम'खौ संनानै जायो आरो आरो साम'खौ सबबायजोंल' जाया जेरै जोङो दालि खारै, दालि दालिजोंबो जाजायो पानिलावजोंबो जाजायो राङालावबो राङालावजोंबो जाजायो आरो बिदिनो जोङो साम'नि अनगायैबो जोङो जायो आरोबाव जे नार्जिजों अमा नार्जिजों अमायाबो बिदिनो थिग ओ जोङो नारजिखौ मुवानिफ्राय मोनो होनोब्ला जों फाथो बिफां जायखौ बुङो फा थो बिफां बे बिलाइनिफ्राय जोङो नै आरो बिलाइखौहाय सेेस'नानै जोङो ओ फोराननानै दोननाय जायो आरो बे फोराननानै ओ रानबा बेखौ ओ रानबा फोरान ओ बेखौ रानबा नाथाय नारजिनि महर लायो आरो बेखौ जोङो नारजि होननानै बुङो आरो। आरो बिदिनो जोङो ओ बेयो रानबाथाय जोङो गोबाव बोसोरनै बोसोरथामजोंबो बेखौ फोराननानै दोननानै जाजायो आरो बिदिनो जोङो जानो गोनांबा बेखौ। ओ जोंनो नांगौ खिनिखौ लानानै एसे दैेयाव सोमना दोननानै जाहाथे बे बिलाइआ गुरै जायो बेखौ मोजाङै बाहाय सायनानै। थाखाखौहाय गारनानै जों दैयाव सोमना दोनथ'नायखौ नुनो मोनो आरो दसे समनि थाखाय। ओ बे फ्राय बे सोमखांबाथाय जोङो बेखौ एसे हाफ्ले हुफ्ला खालामनानै आखाइफोरजोंनो। आ। जे बेखौ फिसा फिसा खालामनानै सारायाव होनानै एसे खारै होनानै बेथ' खारै ओंख्रि जाखागोन नालाय। एसे खारै होनानै बेखौ रब होनानै आरो‌ बिदिनो गोदौ होफिननानै जोङो ओ बिखौ सागं सानानै जोङो गेबेहोजोबनानै जोङो। अमाजो अमाजो जों संनायालाय बे अमाखौ फ्राय खालामग्रोना लानांगोन बेलेग फारसेथिंहाय। ओ बेखौ फ्राय खालामना लानानै जोङो अमाखौबो बिदिनो मस्ला मस्लि जोंनो नांगौखिनि होनानै जोङो ओ फ्राय खालामना लाग्रोयो आरो। ओ बाहाय फोरानग्रोना लाग्रोयो आरो बेयाव गोदौबाथाय बेयाव अमाखौहाय नारजियाव होयो आरो बेनि उनाव बेखौ फिन गोदौहोफिननानै जोङो दसे बेदरा जाहाथे मोजाङैनो मोनो बेनि थाखाय जोङो मोजाङैनो मोजाङै जों होनानै जायो आरो बिदिनो जोङो नारजिखौदो अमाखौदो बिदिनो सङो जोंनि ओनसोलाव आरो जोङो जोंनिया दंबावो जे खारै ओंख्रै खारै खारदै खारै जायखौ बुङो जों खारदै खारै बे खारदै खारैयाबबो बिदिनो जे जोङो खा थिङो जायखौ खाब थिंना जानाय बुङो ओ जे रै ला-लाव बिजौ लाफा खुथ्रा थुनथुनि। भुथा गासैखौ जोङो बाहाय बाहाय होफादेरनानै खारदै खाद' जाजायो आरो बिदि संनानै। ओ जों खादै खारियावहाय जोङो ना गोरानजोंबो जायो ना गोथांजोंबो जायो ना गोदोरजोंबो जायो। खारदै खारैखौ बिदिनो जोंबो खारदै खारदैखौ खाना लाना फैनानै मिजि मिजि फिसा फिसा हानानै जोङो ओ सारायावहाय होनानै बेखौबो बिदिनो खारै एसे जे होनानै खोबहाबना दोनबाय रबनो होबाय बेनि गावबा गावबा गावनि दै ओंखारगोन बियो। ओ मैगंनि दैया ओंखारबा बे रानहांबाथाय जोङो दै होफिननानै। बेखौ गोदौहोफिननानै जों सागं साखांनानै संख्रि फालौ जों नांगौखो होखांनानै। ओम ओ नांगौखौ होनानै जोङो। बेखौहाय सागं साखांनानै जोङो ना गोरान होयोब्लाथ' ना फिसाखौ जोङो। ओ एवफ्रामा लासिनो जों बेयाव होजायो आरोना फिसा फिसाखौबाथाय। ना गोथांबाथाय जों बेखौ एफ फ्रा एवफ्रानग्रोना लानानै जोङो गोदौबाथाय होनांगौ आरो बेयाव ओ ना होखांनानैथ' बेखौ सागं साजाला बेनि सिगांनो जोङो बेखौ सागं खाग्रोना लानांगौ आरो। बिदिनो जोङो खारदै खारैखौबो बिदिनो जायो आरोबाव दंबावो जे जोंनिया ना फाम बे नाफामखौबो जोङो बिदिनो थास' बिलाइ आरोबाव ना फिसाफोरजों देग्लिनानै जोङो बिदिनो ओ दै होनानै एसे बिदिनो जोङो फिथा फिथा रखम खालामना दोनो आरो थंग्राफोराव सोनानै बोसोरसे बोसोरनै। फोरदोबो बेखौ जाजाबाय थायो आरो। बिदिनो जोङो जानो लुुबैबाथाय बेखौ बानायना दोननानै। मोनसेफोर दिहुननानै बाहाय बाहाय जायो नालाय बेखौ मोनसे मोननैखौ एवनानै जोङो जायो आरो बिराद मोदोमो बियो बिराद गोथाव नोंथाङाबो एसे ओंख्रिनि बागै बागै बर'नि जामुं ओंख्रिनि बागै बा जामुं फिथाइ सामथायाइ जियानो जा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों दे
औ बिदिब्ला जोंनियाव खारै जेनेबा जोङो खारै ओंख्रि होनोबाथ' जोङो खारै नांगोन नङा होमबा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों
औ खारै खारै खारै नांगोन नङा होनबा जोंनो खारै मैगं जानोब्लाथाय बे खारै मैगं खारैखौ बानायनो थाखाय जोङो दैथा थालिर थालिर दंफां अ औ थालिर बिफांनि गोनां फ्राय बा थालिर थांनो नङाबाबो जोङो बै थायगिर फिथाइनिफ्रायबो बानायनो हायो आरो खारैयखौ आरो नङाबा मैदेरफोर दंफांनिफ्रायबो बानायनो हायो नोंथां बिदिनो जोङो खारै खारै बानायनोब्लाथाय जोङो बे खालि दंफांखौ जोङो थुख्रा थुख्रा खालामनानै हास'ना ल लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव सोङो बे मादा मादाखौबो जावखुनो हायो आरो बे मादाखौबो दान
औ औ मादैया बांसिन खारै जायो आरो न' गोबाब जासिनो बेयो मादाया औ
बे थालिर दंफांखौ जोङो थुख्रा थुख्रा खालामनानै हिरनानै बा जोङो बेखौ फिसा फिसा बानायनानै जोङो सान्दुंङाव फोरानो आरो बा सानब्रै सानबा सप्तासे बेखौ रान गासै जों फोराननानै दोनो बे फोराननाय रान जेब्ला बियो रानो अब्ला जोङो बेखौ सावना सावो सावनानै जेब्ला सावनानै जोङो बेयो हांगार थफ्ला जायोना हाथ'फ्ला जागोन अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै सालिनानै जोङो सान्द्रैजों सालिनानै बेखौ जोङो दै एसे जों एसे नादाबनानै जोङो खोनस्रो खोनस्रो जोङो बेखौ सालियो आरो नोंथां बेखौ जाहाथे बे जास्लाबा बे थानायफोरखौबो जोङो दोननो हायो आरो बेखौ जों हाथ्ला खालामनाय बिदिनो जोङो दोननानै उनावहाय जोङो माबायाव मा होनो जेरै जोङो खरखा बा माबाफोराव जोङो बेखौ सरनो हायो आरो बेखौ जोङो एसे होनानै जोङो सौरो आरो बे खारैजोंनो जोङो होनाय जायो आरो खारै बानायनाय जायो आरो आरो जोङो बिदिनो जोङो मा होनो बे थाइगिर फिथाइनिफ्रायबो जोङो बानायनायनो हायो खारैखौ जेरै जोङो बे फिथाइखौ थाइगिर फिथाइखौ हाननानै जोङो दानख'नानै जोङो बेखौ फोरानो आरो सान्दाव साम न'आव फोराननानै बेखौबो जोङो मा होनो फोरानग्रोना लानानै बेखौ साननैसोनियाव जों सावनानै होयो आरो नोंथां
औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों दे आं खोनाबाय थादों।
औ
औ बिदिब्ला जोंनो समा जाथ'बाय होनबा दोन्थ' जासिगोन नामा।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।